हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दं आङो ओरैनो दं नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ एसे सम होनो हागोनना
औ नोंथां होनो हागोन दे
औ बिदिब्ला ओ दाथ फिथाइनि बोथोर नङा होमबा नोंथां फिथाइ जानाय जेरैहाय थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि जानायनि बोथोर न नोंथाङा मा फि फिथाइखौहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन माने बांसिन मोजां मोना मा होनो होमबा फिथाइ होनोबाथ गोबां फिथाइखौनो मोजां मोनो नोंथां नोङा होनबा दा जेरै दाथे दा दैज्लांबो
औ
दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा दैज्लां बोथोराव बोथोरनि फिथाइ होननानै बुङोबा मा होनो थाइजौ खान्थाल बेफोरथ' ओ बेनो नङा होमब्ला जोंनि दा दैज्लां बोथोर हिसाबै बोथोरनि फिथाय होनोब्ला गोबांसिनानो थाइजौबो जायो थाइजौ खान्थाल लोगोसे गोबां फिथाइफोर दं लेथु
लिसु औ बेफोरबायदिनो आरो गोबां नोंथाङा मा बे मोनसे बेवहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो बेखौ फोरमायनानै होदो
औ माने बांसिन मोजां मोनो माने बेफोरबायदि खौबो दा जों जानानै मोजां मोनो मानो होनोबा गामि ओनसोलावथ' जोंनाव गोबां थाइजौ दङ' नालाय गोखै गोदै गोबां रोखोमनि थाइजौ दं नङा होमबा थाइजौआबो सोरबा बा हायोबाबो गोदै जायो सोरबाबा गोखैबो दं सोरबाबा आरो गिदिर गिदिरबो दंना गोदै गोखैयाथ' थाखायो अब्ला आरो एसेबाबो गोखैया जानानै फैखायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
बेजों लोगोसे माहोनो थाइजौखौ जोंनि गामि ओनसोलावबो मोननाय थांनायफोरा गोबाङानो माने गोखै जायो आरो ना थाइजौआ गोबांसिन कम जायो मानो होनबा ओ जोंनि जायगाया ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंनि जायगा जायगाया जोंनि ओनसोला माने थाइजौ फिथाइफोरनि थाखाय नोङा आरो ना गोदोनि थाइजौफोरा माने लकेल थाइजौ होननानै बुङो नालाय बेफोर जायगानि नङा आरोना बेनि थाखायनो माने खायफाया गोबांसिन थाइजौफोरानो माने गोखै जायो माने जों ओनसोलनि माने जोंनि बारहावाजों जोंनि ओनसोलनि बारहावाजों गोरोबा नालाय सोरबा बा एसे गो गोखै सोरबा गोबां गोखैबो जायो सोरबाबा एखदम जानो हायि गोखैबो दङ आरो मा
औ नोंगौ
बिनि थाखायनो माने हाफोरनि थाखाय माने खायसे हासार फोरनि थाखाय भिटामिनफोरनि थाखाय माने गेसावबो जायो जोंनि जायगायाव थाइजौखौनो जों गेसावबो नुनो मोनदों सेवनाय एम्फौ जानायबो नुनो मोनदों आरो ना अब्ला बेफोर आथिखालावथ' आरो मा होनो ओ थाइजौफोरा माने बाजारफोराव फाननानै मोनो बायनानै मोनो जे थाइजौ बिफांफोरखौबो मोनो मा होनो क्रस खालामनाय होननानै बुङो नामा सालानि थाखाय थाइजौ होननानै जे बुङो
औ जानोबो हागौ नोंथां
माने गोरलैनिफ्रायनो थायो आरोना फिथाइ थायो फिसा फिसा बिफाङावनो माने ओ मा होनो गावनो जोङो जोंनिख्रुइसो मानसिनिख्रुइसो गाहायसिन जो बिफाङानो माने फिथाइ थायनाय नुनो मोनो आरोना बिफोर फिथाइ थायनायावनो हाइब्रिद होननानै बुङो नालाय माने फोर थाइजौ फिथाया बेफोर फिथाया माने गोदै जायो बहुत माने जोंनि गामि ओनसोलनि थाइजौ बिफांनिस्राय माने गोदै जायो जानो माने गोथाव मोनो आरो ना नाथाय बेफोर बेबो माने रासायनारि ना माने मुलिजों ओ भिटामिनफोरजों बानायनाय जा आरोना अब्ला बेफोरखौ जाजायो थेवबो नांगौ बायदि भिटामिन मोननो थाङा आरो ना जानो था खाय मोजां जायो आरो नाथाय जों गामि ओनसोलनि गोखैब्लाबो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय माने मिथिंगायारिजों माने मिथिंगायारिजों उजिनानै फैनाय हमना लाना मा होन ओ गामि ओनसोलाव जों फोना होनाय गायना होनाय बेफोरबायदि माने गावनि नांगौ समजों थायनाय फिथाइ बायदि जाया आरो ना मानो होनोब्ला सेयावनो थायो नाथाय जोंनि ओ लकेल थाइजौफोरा गामि ओनसोलनि थाइजौफोरा मा बो माने बोसोर बोसोर नांगौ जायो फिथाइ थायनो थाखाय नङा होमब्ला अब्ला बेफोरो मिथिंगायारि ओ मा होनो मिथिंगायारि थासारिजों माने गोरोबफानानै थायो आरोना नाथाय सालानि थाइजौ दा बाजारफोराव मोननायफोरा एसे थाबनो थायनाय जायो अब्ला नोंथाङा माबाय फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होलांदो
औ बांसिन जानानै मोजां मानो होनबा ओ आङो थाइजौखौनो मोजां मोनो
औ मोजां खोनादों
औ थाइजौखौनो आङो जानानै बांसिन मोजां मोनो
औ
ओ बेलेग फिथाइफोरखौबो जायो थेवबो थायजौखौहाय बांसिन मोजां मोनो आरो ना बे खौ जोङो गोथाङैबो जानो हायो ना
औ
ओ मा होनो थाइजौखौहाय जों गोबां रोखोमै जानो हायो जेरैहाय ओ थाइजौखौ जोङो गोरलैयावबो जों बेखौ आसार बानायना दोननानै जानो हायोना नोंथां
औ नंगौ
औ बिनिफ्राय बेखौ एसे देरोब्लाथाय ओ गोथाङावनो आरो ना जोङो संख्रि बानलु होनानै बेखौ खाजि हानानै जानो हायो बेनि उनाव मोनबा बेखौ जानो हायो आरो ओ मोनोब्लाना बेखौ जोङो जुइसबो खालामामनानै लोंनो हायो ना नोंथां
औ जुसबो खालामना लोंनो हायो
औ बिदिनो मोजां मोनो बुहुद जानानै थाइजौखौहाय आरो नोंथाङा ओ खान्थाल फिथाइखौ जा जायोना जाया
जायो नोंथां मानो होनबा खान्थाल फिथायाबो बोथोरनिनो फिथाइ नङा होमबा गोबाङानो खान्थाल फिथाइ खौ माने गोथाङैबो मा होनो खान्थाल फिथाइखौ जोङो मा बैसागो दानावबो माने जानाय जायो गोरलैयावबो माने ओंख्रि सं नानै मैगं संनानै जानाय जायो नोङा होमबा खान्थाल फिथायालायनो खान्थाल फिथायाबोलायनो बै बैसागोआव जानाय गोखा गोखै ना मा होनो बेफोरबायदि जानायाव गोरोबफायोनो खान्थाल फिथायाबो बेखौबो जानाय जायो बेनि उनाव देरखांनायनि उनाव रानायनि उनाव मा होनो ओ रा खांनायनि उनावबो माने एसे गोथाङैनोबो बेखौ दाननानै जानाय जायो आरोना जानानै मोजां मोनो गोबाङानो खिन्थु आं मोजां मोना आरोना आङो गोबांखौनो जानाय नुदों नाथाय मोनब्ला बो जायो गोबाङानो आरो मोनसे खान्थालनिबो सम दङ नालाय खान्थाल जानायनिबो बोथोर दं आरो खान्थाल जाबालायनो गोबां गरम जायोलायनो बोथोरनिनो गोबां गरम जायो बेफोरो गोरोम बोथोरनि मोनसे बोथोरनि फिथाइ नालाय थेवबो जानांगौ जायो आरो गोबाङानो जानो हाया गोबाङानो जानो मोजां मोना आरो गोबाङानो जानानै मोजां मोनो दा नोंथाङाबो मोजां मोनो ना मोना खान्थाल जानो
आङो आङो बांद्राय मोजां मोना एसे मोजां मोनो आरो गोमोनखौ मोजां मोना आरोना गोथां गोथाङै जानानै
उ उ
आरो बेनि सिङावहाय गोबां बेगरफोर थायोना नोंथां
औ औ
खान्थालनि सिङावहा बेखौबो जोङो ओंख्रिबो जानो हायो आरो ना बेनि बेगुरखौहाय ओंख्रिबो जायो आरो बेखौ सावनानैहाय बाथोनबो जानो हायो
औ
औ नोंथाङा बेनि ओंख्रिखौ बेनि बेगरखौहाय ओंख्रि मोनजफेरबाय ना
औ मोनजाफेरदों माने बेफोरबायदि जोङो मा होनो खान्थालनि जाखांनानै जेब्ला बेगर ना बेगर ओंखारो बेखौबो माने ओरैनो गारा आरोना बेखौ ओंख्रि जानाय जायो खायफा सावनानैबो जायो खायफाया रुनानै जायो गोबां रोखोमनि खालामनानै जायो आरो ना गोबाङा सावनानैबो बाथोन देनानै जानाय जायो मानो होनोबा जोंनि बर'नि नेमावथ' बाथोन देनानै जानाय दंखायो नालाय बेफोरबायदिनो बानलु बायदिसिना मा होनो मा होनो गंगार दुनदिया बायदिसि ना होनानै बाथोन देनाबो जानाय जायो आरोना
औ
नोंथाङाबो जाफेरबायबा बेफोरबायदि?
आङो जाफेरबाय जानाया
औ
औ मोजाङानो जायो
ओरैनो नों थाङा बेनि बेफोरनि अनगा मा होनो आथिखालावथ' गोबां फिथाइ मोननो थाङो नालाय बाजारफोरावबो मोननो थाङो नोंथां बेफोरबायदि फिथाइखौ बायनानै लाबोनानै जाफेरदों ना
औ जाबाय
बेफोरखौबो जाफेर जाफेराखै आरो मा जाफेरदों एसे फोरमायनानै होलाय
औ जोंनि ओ बिदि आपेल आंगुर
औ।
बेफोरखौ जाफेरबाय आरोोना बेफोरखौथ' जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायाना नोंथां।
औ गोबां खम मोननाय जायो मानो होनबा जोंनि ओनसोलनि माने नांगौ बायदि जाया आरोना जों गोबां बे लांगुरफोराबो गायनाय जायो अब्लाबो जेरैबायदि गोथाव जायोना जेरैबादि फिल्दमि थावनाया जेरैबायदि बेफोरबायदि जाया मानो होनोबा आंगुरखौ गायोब्लाबो जोंनि ओनसो ओनसोलाव जोंनि ओनसोलनिथाइ नङा नालाय
बेनि थाखाय बि मानेे गोखै जायो बा खायफायााया गोखा जायो। बेफोरबिदि ओंखारो आरोना ओ फोराबो बिदिनो माने खायफा आफेला माने गोखा बोरैबा खास्रोस्रो जायो होननानै बुङो लोगोसे
औ आरो बिदिनो आरोना आंगुरफोराबो गोखै जायो आरोना नोंथां। औ।
अ मा होनो सालानि माने गुबुन जायगानिफ्राय लानानै फैनाय गोबां फिथाइ मोननो थाङो नालाय।
नि आंखाल गैया आरोना नोंथां जेरावबो मोननाय जायो बाजार गलाफोराव फोरावबो मोननाय जायो।
औ।
होमब्ला नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ दे बिदिब्ला।
औ।
औ।
दे